हेलौ हेलौ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां गिबियावनो खुलुमनाय जासि हरग्रोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो
औ दा आं नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागौमोन ना
ह हागोन नोंथां
आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा बेस सावरायनायाव मदद होफानो हागोन ना
हागोन नोंथां
अ दा होबा आङो आयदाखौ औ आं आयदाखौ फोरमायना होन दा जोङो आयदा हिसाबै आं नै आयदा हिसाबै आं बुंनायदो जे जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव सुबुं माहारिया मा मा रोखोमै थांनानै थायो बबे रोखोमै थांना थायोब्ला सुबुं माहारिया गावखौ सनमान मोनो मान मोनो दा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागौमोन नामा
औ हागोन नोंथां जों सुबुं माहारियाथ' जोनोम जादों जिथिया गावनि जिउखौ आरो गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय माबा नङा माबा मोनसेब्लाबो जिउ राहाखौ नागिरनानै लाखानो नांगोन बेनिखायनो साफ्रोम साफ्रोम सुबुंखौनो गावनि जिउ राहा खौ सायख'नानै लानाय नुयो आरो। बे जिउ राहाफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। जेरैहाय जों जोंनि ओनसोल ओनसोलाव नायोब्ला। गुजि जौखोन्दोखौनो आबाद मावनानै जानायाय एबा बे आबादखौहाय जिउ राहा महरै गनायनानै लानायखौ नुयो आरो। बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो। ाव बेफार फालांगि खालामनाय आरो। माखासेया माखासे सरखारि साख्रिफोर मावनाय आरो माखासेया प्राइभेट साख्रि मावनाय बेखौबो जोङो जिउ राहा महरै लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
आतसा
दा बिसोरनि जिउ राहानि हान्थिनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आबादारिनिया आबाद फोथाराव दावहा नांनाय। आरो सरकारि साख्रि साख्रि मावग्रानिया बै गावसिनि अफिसियेल खामानियाव नांथाबनाय बिब्दिनो। दिफेन्सफोरनियाहाय, दिडिफेन्स लाइनावहाय, गावसोरनि नाजानाय बेफार फालांगिनिया फालांगियाव गावसिनि फालांगिखौ मोजाङै जाफुंहोनायाव नाजानाय बेफोर खौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
दा जोंनि ओनसोलाव जिहेथु आबाद मावनानै जाना थांना थानाय सुबुं अनजिमाया बांसिन माने जोंनि थां थानायनि राहा बुङोब्ला आबाद होननानै जों मिथिगौ। नङा होमबा दा बे आबाद मावनाय नङा होमबा दा जोंनि ओनसोलाव बे आबाद मावनाय जिथु कालसार बे आबादखौ जोङो मा राहाजों मावनाय जायो एसे फोरमायना होदो।
औ जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनै आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला माइ आबाद मावनायखौनो सेथियाव लाबोग्रोनो हायो। आबाद मावनानैनो। जोंनि सुबुंफोरा गाहायै जिउखौ खुंबोगासिनो दङ। माइ आबादजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन आबादफोर जेरैहाय बेसर सबाय खुसेर आरो जुखाम। गय आबाद बिदिनो बायदिसि सिना बिफां लाइफांनि आबाद मावनानै ओ नैबे आबादखौहाय सोलिहोनायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेखौ जोङो दुब्लि फोथाराव मावो बारिफोराव मावनाय जायो आरो।
दा जोङो ओ माइ आबादखौ जों मावोब्ला दा जोङो बांसि सिनै ओ जोङो मानि सायाव सोनारो ओ नांगोलनि सायाव सोनारो ना जोङो टेक्टरनि सायाव सोनारो दानिया दा बेनि सायाव इसे बुंनो हागोन नामा?
गोदो गोदायथ' जोङो नुनो मोनोमोन गासैबो ओ मोसौजों हालेवनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन ना थाय आथिखालाव नुनो मोनबाय मोसौनि सोलायै ट्रेक्टर बाहायनायखौ आरो।
औ
अ दा ट्रेक्टराबो रोखोम रोखोम दङ ट्रेक्टर फिसा आरो ट्रेक्टर गिदिर बे आरो बेखौ जोङो नुनो मो नो ओ आथिखालाव मोसौ फिसिनाया गोबां खम जालांबाय आरो लोगोसे नैबे मोसौजों हालेवोब्ला जोंहा गोबाव सम लायो आरो। बेनि थाखायनो ओ टेक्टरजों हालेवोब्ला जिहेथु जोङो दसे समनि गेजेरावनो ओ थाब खामानिखौ फोजोबनो हायो।
माने जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां आबाद ओ थिलिखौ जोङो एवनानै फोजोबना हायो नङा होमबा ओ जों बेखायनो जोङो ट्रेक्टरखौ बाहायनाय जायो। माने जोङो ओ जायखि जाया खामानिखौ जोङो खम समनि गेजेराव मावफुंनो थाखाय दा ओ जोङो ओ थोंजोङै जोङो मा होनो ओ टेक्न'लजि जोङो टेक्न'लज बायगासिनो जोङो नङा होमबा
औ
दा बे ओ जेथ थु जोंनि सुबुंफोरा ओ आबाद मावनानो सोलिबाय थायो। नङा होमबा दा बे आबाद मावनायखो आरोबाव जौगाहोनांगो दोङो होनना सानो ना बे दा जेरैबायदि मावबाय थायो बेबायदि मावबाय थाबानो थोजासे दा जोङो बे आबाद मावनायखौ आरो जोङो बिरोंदामिन बा ओ जौगानाय गोनोखोआरि बेजों जोङो बिगियानारि आदबजों मावोब्ला हामसिन जागोन होनना सानो नामा?
औ नोंथांनि सोंथिया जोबोर मोजां जोङो
आतसा हेल' हेल' नोंथाङा आंनि बाथ्रा खोनादों ना